औ खोनादोंना नोंथाङा औ नोंथांनिसिम गोजोन फुंबिलिनि गाहामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय
औ गोजोननाय लाबाय नोंथां
ओ, आं नोंथांजों फन हरनायनि जाहोना बेनोदि नोंथांजों एसे जानाय लोंनायनि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथाङा सावरायजागोन ना?
औ नंगौ नोंथां सावरायजागोन
औ औ नोंथां। जानाय लोंनाय होनोब्लाथ' जोंना गोबां जानाय लोंनाय मैगं थ थाइगं दं नङा होनब्ला नोंथां, औ बिदिनो नोंथाङा मा मा मैगं थाइगं जानानै मोजां मोनो?
ओ, जानाय लोंनाय होनोब्लाथ' आङो बांसिन मैगं बांसिन मोजां मोनो होनोब्ला जोङो बांसिन अनला दाउ सबायदों साम' मैथाजों खां ख्राय बेनि अनगायैबो गोबां मोजां मोननाय मैगं दोङो थेवबो आङो बेफोरनि गेजेराव बेनो आंनि गाहाय मोजां मोननाय नोंथां।
औ औ ओ नोंथाङा ओ सबायजों साम'खौ माबोरैहाय संनाय जायो एसे बुंनो हागोन नामा?
औ नंगौ नोंथां।
औ
जोंनाथ' गिबियाव सबायजों साम' सं-संनो होनोब्ला ओ साम'खौ नांग्रो थारगोन बेनि थाखायनो जोङो ओ फुख्रि एबा दैमा दैसानिफ्राय खन्ना लायो आरो बे आरो खायसे खायसेया जोंना दानाथ' बारा बेफोरखौ ओ साम'फोरखौ मोननो थांलिया नालाय बेनिखाय ओंखायनो जोंना बाजार बायदिसिनानिफ्राय बायना लाबनाय जायो। बेनिफ्रायहाय जोङो साम' मोजाङै ओ जानाय आदारखौ खिगारनो थाखाय एबा ओ बेनि मोदोमाव सिथाबना थानाय मैला मैलि मैलिखौ खारहोनो बिजानु बायदिखौ खारहोनो थाखाय जोंना हरसे बा हरनैनि थाखाय मोजाङै दै ओ मोजांजों सोमनानै दोननाय जाहैयो।
औ औ नंगौ।
बेनिफ्राय जोङो सोमखांनानै सा हरसेबा हरनै थानानै बोखाङो बेखौ बोखां थांनानै जोङो बेनि मोदोमखौ जोङो मोजाङै मानजिनानै सुना लानाय जायो। बेनिफ्राय जोङो सुखांनायनि उनावहाय जोंहा ओ बेनि खुगा एबा दाबुखौ जोङो ओ जाङैनो माफा माफा फोजोबना लायो।
औ अ।
सरखांनायनि जोङो बेनि लानजाय एबा खिथुखौ जोङो स'से स'से दानस'नाय जायो। मानो होननानै बुङोब्ला जोंना साम'खौ सोबनानै जायो नालाय बेनिखायनो ओ बेखौ लानजायखौ दानस'वाबा जोंहा ओ बेनि मोदोमखौ मोनजानाय नङा सोबनानै बेनिखायनो जोङो दानस'ना लानाय जायो। बेनि उनावहाय जोंहा सबाय ओ बाजारफोरनिफ्राय लाबनानै मोजाङै सुनानैहाय जोंहा ओ कुकाराव रुनानै लानाय जायो। दानि सुबुङा थ' बांसिन कुकारसो बाहायो नालाय बेनिखायनो कुकाराव आरो गोदो साराय फोरावबो लु रु-रुनायखो जों नुनो मोनोमोन। बेनिफ्रायहाय बेनिफ्रायहाय जोंहा ओ स' ओ साम'खौ ओ मोजाङै पियास बायदिसिना सामब्राम गुफुर सामब्राम जा आरो बां रोखोमनि मस्ला मस्लि होनानै जोंहा ओ एव मोजाङै मोननाय बायदि एवफ्रामना लानाय जायो। बेनो बेनि उनावहाय जोंहा एवफ्रामखांनानै ओ रुनानै दोननाय सबाइखौ जोंहा बेवहाय लुसननानै होनाय जायो आरो लुसंखांनानै दसे अर अरखौ मोजां सुनानैहाय जोंहा ओ मोजां गोदौहोखां गोदौबाय थानाय समाव जोंहा ओ जोंनि बर' हारिनिनो खारदै बेखौहाय जोंहा एसे ओ नांगौ जखानिहाय लुनानै लानाय जायो बेनिफ्राय जोंहा ओ मोजाङै अरसुनानै ओ सबाय आरो साम'खौ जोंना फोम मोनहां मोनहां जायोब्ला जोंहा न'निनो बारिनि गंगारथोन गैया बा जोंना हाइजें बिलाइ बायदिसिना खौ जोङो मोदोमनो एबा गोथाव ओ जाखांनो थाखाय जोंहा होनानै लानाय जायो बिदिनो जोंना सबायजों साम'जों संनाय आदबाव नोंथां
औ नोंथां थारैनो ओ नोंथाङा आरो मा मा मेगंफोरखौ संनानै बा जानानै मोजां मोनो नोंथां
औ नोंथां आङो बेनि अनगायैबो जोंना बर' हारिनिनो हारिजों लोब्बा गोनां अनला खारै बिदिनो जोंना नारजै बेफोरबाय दि ओंख्रिखौ आङो संनानै मो जां मोनो आरो बेनि अनगायै बो जोंना बर' हा बर' हारियावथ' गोब ओ अ अमा बेदर जाय जोंखौ जाय जोंनि ओ बे नङाब्ला जोंना बायदिसिना ओ कर्म बायदिसिनायानो जाफुङा
औ औ नोंगौ
अमा बेदरखौबो आं जानानै जोबोर मोजां मोनो नोंथां
औ औ नोंथां नंगौ ओ नोंथाङा बिदिनो नार्जिजों अमाखौ संफेरबाय दा नोंथाङा
औ संबाय नोंथां
औ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ नंगौ नोंथां जों नारजि नारजिजों अमाजों संनाय आदबाबो गो गोबां आलदा आलदा दङ जेनेबा जोंना खायसेया नारजिखौ सिख्रोब गुरनानै लानाय जायो फोराननानै
औ औ
खायसेया सिख्रुबालासिनोबो ओ बिलाइखौ गोलाव गोलावैनो संनाय जायो बेखौ संनो थाखाय जोंहा नारजि खौ गिबियावनो मोजाङै ओ दैजों दसे सोमनानै बेनि बिजानु एबा बिनि गोखा आखाया एसे खमायनायनि थाखाय जोंहा बेखौ मोजाङैनो सेग्लि सेग्लि सुना लानाय जायो बेनिफ्राय जोंहा। अमा बेदरखौहाय जोंहा मोजाङै ओ रुखांनानै ओ नांगौ नांगौ जखानि मस्ला मस्लि बायदिसिनाखौ होनानै जोंहा एवफ्रामना लानाय जायो। बेनिफ्राय जोंहा बेवहाय दै होनानै ओ दसे गोदौहोयो आरो जोंहा सोमना सोमना दोननाय नारजिखौ जोंहा सुखांनानै बेवहाय होसननानै होनाय जायो। आरो होखांनानै जोंहा बेखौ रुइनो एबा गेब्लेनो थाखाय खारदैखौबो हो होनाय जायो खारदै होखांनानै जोंना मोजाङै गेब्लेयाबा जोंहा बेखौ गेब्लेहोनो थाखाय जोंहा सागं बायदिसिना सिनाजों साना होनाय जायो नोंथां। बेनिफ्रायनो जोंहा अरखौ मोजाङै सुनानै नारजि ओंख्रिखौ मोनहोनो हायो नोंथां। औ औ नंगौ औ बिदिब्ला नोंथाङा बर'नि मा मा ओंख्रिखौ संना जानो बांसिन मोजां मोनो?
औ नोंथां नोंथाङा दाबावैसो एसे बुंलांनाय बायदि आंबो बिदिनो अनलाजों दाउ साम' साम'जों सबाय नार्जिजों अमा बेफोरखौ संनानै आरो जानानै जोबोद गोथाव मोनो आरो। ओ आरो नोंथाङा एसे जे फोरमायनो हागोन नामा अनलाखौ? जों मा मायाव बाहायबावनाय जायो।
औ नंगौ नोंथां।
औ
जोंना अनला होनोब्लाथ' जोंनि बर' हारिनि जानाय आदारल' नङा बियो
औ
जोंना बर' हारिजों मोनसे गोथौयै सोमोन्दो गोनां। ओ मोनसे ओंख्रैबो होननानै जों बेखौ साननानै लानाय जायो मानो होननानै बुङोब्ला जोंना। ओ बर' हारिनि जुलि बे जुलियावहाय जोंहा अनज्ला ओंख्रि नङाब्ला जोंहा जुलिखौ जाफुं सारनाय खौ सो जाफुंसार नाय नङा होननानै जोङो बर' हारिया बेखौ साननानै लायो ओ जोंहा बे जुलियावहाय आ ओ हिन्जाव गोदाना जोंहा न' इसिं सिङाव गावनो अनज्लाखौ देनानै गावनो संना संनानै आरो गाव गावनो रायजो राजाफोरनो खुरना होनानै जाहोनांगौ खौ जोङो बर' हारिनि नेम हिसाबै एबा गोदो गोदायनि फ्रायनो सोलिबोबाय थानाय मोनसे खान्थि होननानै जोङो सा साननानै लानाय
औ औ ओ जाय हाथा खुरनाय आरो नङा होनबा नोंथां औ। ओ बिदिनो ओ नोंथां मोननि थिंजाय मा मा मेगं मेगं गोथां आबाद मावनानै बिदिनो न'आवनो संनानै जायो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा?
औ नंगौ नोंथां। ओ दा जोंनि जायगायाव थ' ओ जोंनि जायगाया गामि ओनसोल नालाय गोबां सुबुङानो साख्रि बाख ख्रि फोरनिफ्राय गोजान जानानै दङ। गोजान जानानै दङ होनोब्ला मानो होन होननानै बुङोब्ला जोंनि गामि एरियायाव ओ एसांबो ओरै गिदिर गिदिर फरायनाय बायदिसिना गैयामोन नाथाय दासो जाहांबाय। बिदिनो जोंना बेफोर ओ ओरैनो थानाय सुबुंफोरा हाय जोंना गावनि जिउखौ हाय खुंलांनो एबा गावनि जिउजों लोगोसे न'खरखौबो सुुंथानो थाखाय जोंना गोबां आबाद खौ मावनानै दा नोखर न'खरफोरखौ सालायगासिनो नोंथां बेनि गेजेरावनो जोंहाय दाबायदि समाव मोननाय मैगं होनोब्ला जोंना ओ जिं खा पटल लेस थाइसुम आरो मैथा बायदिसिनाखौनो जों बांसिनखौ नुनो मोनो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ
अ
नोंथां नोंथाङा ओ बिदिनो दानि मैगं ओ दानि मैगं खौ जानानै जानाया मोजां ना गोदोनि मैंखौ ओ मैगं गोथांखौ जानाया मोजां एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
औ नोंथां ओ दानि मैगं जा नाय माने दानि मैगङा सब ओ बिदिनो गोबां मुलिफोर होनायखौ जों मोनजानाय जायो नङा होमबानो नों थां बिदिनो गोदो गोदाय बिदिनो जेबो ओरै मुलि होनाय जायामोन जोङो न'आवनो मोननाय गोबोर हासार सार बेफोरखौनो होनानै जोङो ओ खेथि मावनायखौ जों गोदो गोदायनिखौ नुनो मोन्दोंमोन आरो खोनाबोनो मोनदोंमोन बिदिनो बिसोरो बिदिनो ओ जेबो मुलि होयि बुस्थुफोरखौ मोनजानानै बिसोरो जेबो बेमार आजारबो गोदोनि दिनाव जानाय जानायखौ नुनो मोनामोन जों बिदिनो दा गोबां मुलिफोरनि मुलिफोर होनाय मैगंफोरखौ जानानै बेमार जानाय मानसिफोरखौ जोबोद खोनानो मो मोनदों आरो औ आ बिदिनो ओ गोदो गोदायनि मेग साबसिनमोन आरो बुंनो थाङोब्लाथाय आथिखालाव जोंबो दा बे बेफोरबायदिनो मावनानै जानो हायो न'आवनो आबाद मावनानै बिदिनो जेबो मुलि कारा कारा मुलि होआलासिनो जोङो न'आवनो गायनानै जोङो न'आवनो जानो हायो आरो
औ नंगौ नोंथां
औ ओ नोंथाङा आरो बिदिनो नाफामखौ नोंथाङा बानायनो रोंगौनाा रोङा नोंथां?
औ आङो ना ओंमखौथ' आङो बानायफेरनो मोनाखै थेवब्लाबो आङो ओ गुबुननिफ्राय ओ खोनानाय बायदिब्ला जोङो नाफामखौहाय जोंहा उम फोथार गोदो थ' ओ फो थारफोरावनो जोंना गो बां ना फिसा बायदिखौ मोननाय जायोमोन। फोथार एबा दैमा दैसाफोराव बेफोरखौ लाबोनानैहाय जोंहा ओ मोजजाङै सायनानै बेखौ ओ दसे दसे समनि थाखाय एसे जे मोजाङै राननाय बायदि फोराननानै जोंहा बेखौ ओ थास' बुग्ला एबा बिदिनो मिथिंगायाव मोननाय ओ गोबां ओ मैगंफोरखौ होफादेरनानै जोंहा देनाय जायोमोन होननाय खौ आङो खोनानो मोनदों आरो बेजों बेखौे देखांनानैहाय जोंहा औवा हासुंफोर बायदियाव सोनानै जोंहा ओ हाथ'फ्लाजों मोजां गोरा लिर थेनानै ओ बाद हाबनो हायि बायदि लिरथेना दोनोमोन होननाय
औ औ औ औ नोंथां ओ बिदिब्ला नोंथां जोंनाबो समा जोबोद ओ जाबायानो बिदिनो नोंथांजों आरो रायज्लायफिननो मोनगोन होननानै आसा खालामबाय। ओ औ बिदिब्ला नोंथां जों बेखिनि खिनि आवनो दोनथ' जासिगोन
गोजोन्थों नोंथां।
दे नोंथां गोजोनथों।
बर'नि हाबा बेलायावहाय